हेल'औ
हेलौ
औ खोनादोंना? हेलौ खोनादों ना?
खोनादो।
अ जों दिनै मोनसे टपिक रायलायनो सानदो।
औ
नों बे टपिकखौ रायज्लायनो हागोन ना?
हागोन दे
जोङो दिनै माइ आबादनि बागै रायलायनो नागिरदों।
उम जागोन दे।
नोंथाङा माइ माइ फोनायनि बागै मिथिगौ नामा?
दाथ' दैज्लां बोथोर सफैबाय थ जाबाय थादो एफा एनै मिथिगौ।
अ ओरैनो इसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
हानायाथ' हागोन। माइ आबादखौ दा मानसिफोरा खोथिया फोनाय टाइमा थांबाय।
औ
थांनानै खोथियाबो फुबाय। फुनानै दा माइ गाबबाय थादों आरो ना मानसिफोरा।
औ
ओमफ्राय दा माइ आबाद बयनाबो दा माइखौ गायखांजोबनाय जायाखै दा गायबाय थादों आरो ना।
औ जोंनाथ' माइनि माइ आबादनि जा खोथिया माइ होनो बेखो माइनि नामाथ' जोंनिया जोबोर दङ।
अ बिदिनो माइ नामा माइब्रा रनजित बिदिनो गोबां दोङो
औ
दा सोरबा सोरबा माइ गायनानै ओ मुलिफोरबो बिराद इउरिया बिदिनो
जोंनियाथ' दा माइ आबाद मावनायाव बांसिन रासायनारि हासारखौसो होनाय जायो।
अ
बेनिखायनो जोंनि हाया जोबोर गाज्रि जालांनो हमदों आरो आं सानो आरो बिदि।
ओं ओम जानो हागौ दा नोंथाङा मा सोंनो सानबावो? आंबो एसेबां मिनथिया मिनथिनाया।
औ आंबो बारा मोजाङै मिनथिजोबा।
हानायखिनिखौ दा ओरैनो बुंदो आरो ना।
औ
दा‌ बिदिनो मायबा माइ ओ गुबुन गुबुन माइआ गुबुन गुबुन बोथोराव जायो।
औ हानायाबो गुबुन गुबुन जायो।
औ गुबुन गुबुन बोथोराव गायनाय जायो माइखौ बांसिनानो दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो
औ दा जोंनि जाबो दैज्लां बोथोरावनो बांसिनै गायनाय जायो।
उम।
नो राजसयनारि हासार बायबाय थादो आरो मानसिफोर दा।
औ
हायोबाथ' आंनि बायदिब्ला जिबियारि आसारखौनो बायनांगौ।
औ अब्लानिया हायाबो मोजां जायो।
औ बिदिनो दा मानसिफोरा नांगोलखौनो बारा बाहायला
औ
ट्रेक्टरफोरखौनो बांसिन बायो दा हालेवनायफोराव। दा माइ आबाद मावनो थाखाय गोबां समनि गोनांथि जायो। आरो फैसानिबो गोनांथि जायो।
औ औ
बेदिनो हालेवनायावबो रांनि गोनांथि जायो।
हालेवनानै ओ खोथियाबो फोनांगौ जायो।
औ
खोदिया बोखांनानै आरो फुनानै गायनांगौ जायो।
औ
आरो गायखांनानै जोङो माइ माइआ जुदि मोनोब्ला हानांगौ जायो आरो हानायनि उनाव गायनांगौ ओ नानांगौ जायो दा बिदिनो माइ आबादखौ माइ आबा माइखौ दिहुननो थाखाय गोबां टाइमनि गोनांथि जायो। आरो गोबां आदब आदब मोनथिनो गोनां जायो। आरो माइनिफ्राय जों माइरं मोनो माइरंनिफ्राय जों ओंखाम मोनो। दा इदिनो जों जानानै जोंनि ओ मानसिनि उदैखौ जोङो सुफुंगासिनो दोङो। थांनानै थाबाय जादों आरो ना।
दा जोंना मा आंबो एफाग्राब मोजांङै मिथिजुबा आरोना। दा जोंना माइ आबादाबानो माइ आबादानो गुबै गुबै आबाद मैया थाखाय
आं बेखिनिखौल' मिथिगौ आरो ना। बिदिनो माइ आबाद। माइआनो जोंनि दा मानसिनि गुबै आबाद आरो ना। आं दा बेखिनिखौल' मिथिगो।
औ
दा नोंथाङा एसे बायाबां मिथिगौ नामा?
आङो माइ फोनायनिखौ एसे मिथिगौ।
औ
जों जेब्ला माइखो फोयो
अ
अब्ला जोङो माइखौ सिगांग्रो दैयाव सोमनानै दोनो जों बस्थायाव सोनानै।
अ
बेयाव जोङो हरसेबो सोमनानै दोननो हायो हरनैबो सोमनानै दोननो हायो। हरनैबा जोंनिया मोजांसिन जायो गाजा ओंखारो आरोना।
अ
माया बेनाव जोङो सानसे ओरैनो दैनिफ्राय बोखांनानै बोरियावबो दोननो हायो।
अ
बेनि उनाव जोङो फोनो हायो आरोना।
अ
दारि दाआङो माइनि नामखौबो बारा मिथिजोबा।
औ
ओरैनो मिथिजोबगोन नामा?
आंबो माइनि जा दाम बेखौ मोनथिजोबा आरोना दा।
अ
ओरैनो गुबुन गुबुन माइ लायै लायै माइया दामा गुबुन गुबुन जायो।
अ
दासान्दि बिदि जानाय नुनो मोनो।
दाथ' मानसिफोरा माइ आबादखौनो मावजोबो बांसिनानो।
औ जोंनि बे आसामाव बांसिन माइ आबादानानो मावनाय जायो।
औ
नोंथाङा माइ गायनायनि सोमोन्दै ओरैनो मिथिगौ नामा?
माइ गायनायाथ' खोथिया फोनानै गायनायानो दा।
औ
गायनानै उनाव एसे हासार होबानो दानियाथ' बांसिन रासायनारि हासारखौसो बायो नालाय।
औ
दानो इनो मानसिफोरा एखे आदबजोंनो गायजोबो आरो माइखौहाय।
औ
माइखौ गायनानै गोबांनो रासनारि हासार बाहायो।
औ
बिदिनो आबादा जालाङो आरो ना मोनलाङो बिदिनो माइआ।
औ
आं बेखौनोब्ला मोनन्थिगौ आरो माइ गायनायनि सोमोन्दै।
औ
उ दा माइ आबादनि सोमोन्दैथ' सों मिथिला। जोंनि मेगनजों नुबाय थानायखौनो बुंबाय आरो ना।
औ जों दा बेखौनो सावरायबाय।
उम। थ' गोबां टाइम लायो माइ गायनायफोराव।
औ जों माइखो आस्राबो फोनो हायो गायालासिनो।
औ
फोनानैबो दोननाय जोङो
अ फुननानैबो दोननाय औ बावनासो दंमोन आं। अब्लाबो जों। गायोब्ला मोजां जायो आरो ना।
औ आरो जोंनिया दानिया गायालासिनो। सिन बोयै बोयै जोंनिया डाइरेक्ट माइखौ हैबो गालांनानै खालामनाय आदब फैदों।
औ। थ' मिसिनफोरान ओंखारजोबबाय नालाय।
औ।
हालेवनायनिफ्राय नानायनिफ्राय हानायनिफ्राय मेसिंयानो सब। बिगियानारि आदबजों सो दानिया आबादफोरखौ बांसिन मावो।
औ
बांसिनानो मिसिंसो बाहायो दानिया।
औ आरो दानिया मेचिन बायनायनि थाखायनो थाब थाबो जोबो।
औ। रांनिबो गोनांथि जायो आबाद मावनो थाखाय।
औ
आबादनि सोमोन्दै जों मिथिनांगौ आरो।
औ मा बोथोराव मा माइखौ फोनांगौ माखौ गायनांगौ बेखौ जों मिथिनो गोनां।
एसे जोङो गियानबो थानांगौ आबादनि सोमोन्दै। आंथ एसेबां मिनथिला हानायखिनिखौ बुंबाय।
औ
दा गायखांनायनि उनाव हानाय जागोन आरो ना।
औ
हानायाबोथ' मिसिं दोनो हायो दानिया बांसिन।
औ मेसिन दोनो हायो मेचिन दोनो नायो।
आरो नानायाबो मिसिंजोंनो।
औ। ओ
दा बेखिनिखौनो मोनथिगौ आरोना।
औ
बेखिनिखोनो सावरायबाय।
आंबो आंबो बारा मोजाङै मोनथिजोबा।
अ बेखिनिखौनो सावरायबाय दिनै।
औ औ दे दे
दे